खोनादों?
औ नोंथां खोनादों।
औ मा मावगासिनो नोंथां दा?
मावनायाथ' जेबो मावाखै नोंथां ओरैनो दङ जिराय
औ जाखांबाय नामा नोंथां?
जानाय जाथ'वाखै नोंथाङा
औ औ नोंथांनिखौ थाबथानाय खोनादों नोंथां
औ नेटवार्कनि एसे प्रब्लेम जादों माथो नोंथां। औ नोंथां खोनादों।
ओ ओ ओ खोनाबाय दे खोनाबाय दा खोनाबाय। आंबो ओरैनो दं नोंथां
अ जाखांबाय नामा नोंथां?
खोनायाखै जाखांबायमोनो
औ औ
नोंथां आं खो माबा सावरायनोसो फन हरदोंमोन नोंथां।
मानि बागै सावरायनो नोंथां?
मा आदानि सायाव?
हेलौ
औ नोंथां खोनायाखै नामा?
औ औ खोनाबाय।
औ मा आयदानि सायाव सावरायनो होनदों नोंथां?
अ आं आयदानि बागै औ आयदानि बागै ओ आबाद मावनायनि बागै रायजलायनोसै नामा? गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि जुगनि आबाद मावनायनि बागै
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां औ नोंथां सावराय जागोन औ
नोंथां फोरमायनो हागोन नामा? गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायनि बायदि अ
आबादानो जाहैबाय जोंनि सुबुंनि थांना थानायनि माने मोनसे जिउ राहा बुंजायो आरो ना।
औ
आबाद मावनानै जों गोबां माने रांखावरिबो आरजिनो हायो। गावनि नांनायफोरखौ सुफुंनो हायो आरो बिदिनो आबाद मावनानै माने जिउ खुंनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ माने बुथुमना लानो हानाय हायो आरोना।
उम
औ नोंथां जोंनि बर' सुबुंफोराथ' बांसिनानो दैज्लां बोथोरावथ' बांसिनानो माइनि आबादखौल'सो मावनायखौ नुनो मोनो। औ माइ आबाद औ नोंथां नोंथांमोननिथिंबो मावोखोमा ना माइ आबादखौ नोंथां?
माइ आबादखौथ' दैज्लां बोथोराव गासिबो मावखायानो बांसिन नों नाथाय दानि दाना दानिया गोदान आदब गोदान आदब बिगियानजों मुगाजों थांबाय नालाय। गोदान गोदान माबायो आरो
माने औ गोदोनि गोदोनि आबाद मावनायनिफ्राय माने दानि औ आथिखालनि आबाद मावनाया एसे सोलायबाय आरो ना ना
सोलायबाय आरो औ आथिखालनि आबाद मावनाया सोलाय जोबबाय।
गोदो समावथ' बांसिनानो मोसौजोंसो हालेवोमोन ना नोंथां
औ औ
औ एकदमबारे फुंनि खोमसि खोमसियावनो माने हाल होलाङोमोन आरो ना गोदोनि मानसिफ्रा औ हालेवोमोन बिदिनो मोसौजों
फोरा थारमाने गोदोथ' दाहोना लायोमोन नालाय माहाजोनफ्रा ओमफ्राय हाल दाहोनाफोरा दावला गेसेरबानो हालेवहैनाङोमोन
औ औ
गोदोनि मानसिफ्रा माने बयनावबो मोसौ हालुवाया थाखायोमोन आरोना
औ औ औ नोंथां औ
औ नाथाय आथिखालाव बे मोसौ जों हालेवनायखौ नुनो थांला आरो माने मोसौ फिसिनायानो एसे खम जाबाय फिसिब्लाबो बांसिन माने मोसौ गायखौसो फिसिनाय नुनो मोनसै आरो आथिखालाव
थामानि
औ
आथिखालाव एसे माबा होनोमोनलाय बै दुब्लि बारि दुब्लि बारिफोरखौ हाखौ खालि दोनलाना नोंथां गासियावबो दैज्लांनो होन मेसें बोथोरानो होन गोरान मा गोरान दैज्लाङाव आबाद मावनाय जायोना नोंथां बिनि थाखायनो मोसौखौ खानो जायगा मोनला नालाय आदारा बेनि थाखाय आदारनि थाखाय आंखाल जानायखाय थारमाने मोसौफोरखौ बारा एथबां लानाय जाला आरो नोंथां माने मोसौखौ फ्राय लाबाबो मासे मानै बिदिल लायो आरो नोंथां
औ माने बांसिनानो मोसौ बिमाखौ फिसिनाय जायो आरो ना मोसौ
औ औ नोंथां औ औ
आथिखालावथ ट्रेक्टरजों हालेवजोबनानैनो आबादखौ मावो माइफोरखौ गायो आरोना
औ औ
आरो माने गोदोनि समावथ बांसिन जेनेबा आबादफ्राव बे मोसौनि खि गोबोरखिखौनो बाहायोमोनना बिसोर
औ औ माबा माबानि हासार जाबाय दोरोङारि हासार जाबाय अरगेनिक
औ नाथाय आथिखालाव माने गोबां रासायनारि हासारफोर बाहायो आरो ना
औ रासायनारि हासार
आरो औ बे सिगांनि बायदिनो जे गोबोरखिखौ बाहायनाय बेखौ आथिखालाव एसे खम नुबाय आरोना नों
उम उम
बांसिनानो रासायनारि हासार जेरै एम्फौ फोथैग्रा मुलि बेफोरखौ बाहायो आरोना नोंथां औ
ओमफ्राय नोंथाङा मिन रासायनारि हासार बाहायनाय आरो गोबोरखि हासार बाहायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा जेरै
फोरमायनो हागोन नोंथां औ माने आंनि मोनदांथियाव औ नोंथां आंनि मोन्दांथियाव गोबोरखि हासार बाहायनायानो साबसिन आरोना माने औ माने बियो माने हानि हानि जाय हिउमास नामा होनो बेखौ औ बेखौ माने थियै लाखियो आरोना बियो माने औ माने हाखौ जेबो खहा खालामा आरो बियो मोजाङै लाखियो औ ओमफ्राय रासायनारि हासार बाहायोब्ला जेरै माने हाया माने हानि हिउमासआ लासै लासै गोमालाङो होनो आरो ना
औ गोमालाङो थारमाने बे हासार होबाल‌ बे हानि गुना थायो नाथाय बे हा हासार गैलाबानो बे हानि गुना थाला आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ आरोहाय माने हासारखौहाय बोसोरफ्रोमबो बांसिन बांसिन बारायनानै होबाय थानांगौ। जेनेबा नों औ बिगासे हायाव जेने बा नोङो रासायनारि बोसोराव बा केजि होदोंबा नोङो नेक्स बोराव बेनिफ्राय बां सिन होनांगोन आरो बेबायदि औ।
ओरैनो नोंथां आबाद मावनायाव रासायनिक हासार हिसाबै मा माखौ बाहायनाय जायो?
ओरैनोथ आं मिथिनायाव बांसिन इउरिया पटास ओमफाय आं माखासे हासारफोरनि मुंखौ मोजां मिथि या नोंथां बे खालि इउरिया पटास बेफोरखौल मिथियो बांसिनानो।
थारमाने इय बांसिनानो माबा गावबा गाव आबाद मावनायनि सायावसो सोनारो नालाय नोंथां बबेयावबा सोर बबेखौबा नों अबेखौबा नांगौ बबेबा हासारखौ नांगौ। सुपारफोर पटासफोर बबेबबा माबा सयेलनो बिदि होननाय गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो नालाय नोंथां आबाद मावग्राफ्रासो मिथिसिगौ।
औ आथिखालाव मा बे रासायनारि हासार बाहायनानैनो माने आबादफोरखौ मोजां जाहोयो आरोना। नांगौ बिबांनि औ फसलफोर मोनो अ आथिखालाव होनां बे रासायनारि हासार खौ बाहायनानैनो माने फसलफोरखौ दिहुनो आऱ ना आबादखौ मावनाय जायो। नांगौबायायदि माने बुरजा बुरजा आबाद मोनो आरो औ।
औ नांगौ बिबांनि बांसिन बिबां बाहायनानै दिहुननाय जाबाय हा गास्रिनाया
औ नोंथां औ औ।
नांगौ बिबांनिफ्राय बांसिन बिबां मोनबाय नालाय बांसिन मुलाम्फाखौ लुबैबाय आरो। एसेल' मा होनो एसेल' एसेल' जायगायावनो बांसिन बिबांनि फसल दिहुनन्नायनि थाखाय रासायनिक हासारखौ बांसिन बाहायनाय जायो नामा ना।
औ नोंथां औ बेबायदिनो औ। अ नोंथां आं मोनसे नोंथांनाव मोनसे औ कुइसन सोमोन औ।
औ दे सोंनो हागोन।
आथिखालाव बे माने आबाद मावनायजों माने जिउखौ दानो हायो ना हाया नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा बेखौ मा बुंनो सानो?
आंनिबाथ' आथिखालनि मुगायाव आबाद मावनानैबो गावनि जिउखौ दाना लानो हायो मानो होनोब्ला आबाद मावनायजों लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि गुनखौबो मिथिगोन नोंथांनि मावनाय दांनाय बे खौबो मिथिनानै नोंथाङा गोजौ थाखोसिम थाङोबा नोंथाङा आथिखालावथ' माबा सरखाराराबो अनसाय हरो नालाय नोंथां जेरै जोंनि जोंनि चिरां जिल्लानिनो बे जेरै पदमश्रि बान्था मोननाय सार सबेस्वर बसुमतारिया बेबायदि मुंदांखा आरो आसामनि मादावनो मुंदांखा जाबायना बियो। पदमस्री बान्था मोनलायनाय भारत सरकारजों बेबायदि दावगालांनो हागोन आरो आबादनि थाखाय ओमफ्राय नोङो नोंथाङा आबाद आबाद मावनो थाखाय नोंथांनाव एसे मोजां हा हाया थानांगोन आरो एसे बुरजा बेनो खमैबो नैजिनिफ्राय थामजि बिगासो। हाथाबा नोंथाङा आबादनि सायाव नोङो सोनारनानै गावनि जिउखौ खुंनो हायो।
औ माने औ माने सासे जाफुंसार आबादारि महरै
जाफुंसार आबादारि होननानै मिथि औ औ औ जानो हासिगोन आरो।
औ औ।
औ।
बिदिनो जों आरो बुरजा बुरजा माने आबाद मावनानै जों बेखौ माने साप्लाय लायहरनोबो हायो। फालायो
औ औ नोंथां फालांगि रोखोम जेरै जोंनिख जाय दा सोलिफुगासिनो थालिर गय आरो नारें लेबु जेरै आसामनि आसामनि आसामनि ट्रेडिसनेल माबा होनो ना मा ट्रेडिसनेल माबा मा होनो नेसनेल आसामनि माबा हारि माहायारि फिथाइ होननानै नेसनेल फ्रुइद आसामनि नारें लेबुखौ दा जोंनि नारें लेबा जो नोगोद सोलिफुदों आरो ओमफ्राय नाथाय दैज्लां बोथोराव फिथाइ बारा जानायखाय दा
नारें लेबुआादि बे नेसनेल फ्रुइट जाबाय ओमफ्राय दाथ' बिनि बेसेन खम ना नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ माने नेसनेल फुट हिसाबै माने बेनि बेसेना एसे हाइ जानांगौमोन आरो आंनि बायदिब्ला
औ औ गोबां जानांगौमोन नाथाय बियो। दैज्लां बोथोराव खम जायो मानोना। फिथाइया गोबां बुरजा थायो नालाय। दैज्लां बोथोर समाव सानदुं नांनायजों बिबाराफ्रा माबा थारमाने फिथाइया बयनाव एभेलेबेल एखे नांगौनि बारा थायो आरो बियो ओमफ्राय ओरैनो गारजायोसो आरो। ओमफ्राय बस्थायाव नों दैज्लां बोथोराव दा नोङो सेजौ एबा नैजौ थामजौ थामजौ बाजि बेफोरबायदिल' होयो आरो बस्थासेयाव आरो दा नारें दो औ। नाथाय जेब्ला नोङो मेसें बोथोर फैगोन गोजां बोथोर फैगोन जेरै खाथि आघोन फुस माग बेै बैफोर बोथोर समाव नाथाय ना नारें लेबुनि दामा थाम रोजा ब्रै रोजा ओ हाइ जायो दिमाना माने प्रडाक्टआ माने दिहुनथाया खमाय लाङो नालाय नोंथां बिनि थाखाय दिहोथाय खम साप्लाय माने फिथाइया बारा थाया नालाय बे गोजां बोथोर समाव थारमाने दै नांगौ नाथाय दैनो जोंना अखा गैया नालाय बे जेब्ला बिफाङा जेब्ला अखा मोनगोन होनबा सोमखोर गोथां जायोना होमबा बेयाव फिथाइफोर बिबारफोर बारनो थाखाय बेयाव बोलो मोनसिनो नालाय नोंथां
औ औ औ
दै अखा बार मोननाय मोनबाय थानायखाय दा बोथोरा मोजां नालाय दैज्लां बोथोराव अखा हाबाय थानायखाय फिथाइया दा बिनि थाखाय एभेलेबेल जानायनि थाखाय फैसाया मा फैसा माबा राङा थारमाने एभेलेबेल जानायखाय बेखौ बायनो बेफारिफ्रा खम बेसेनावनो मोनलाङो आरो दैज्लां बोथोराव नाथाय बे दैज्लां बोथोरावसो बांसिन जानांगौमोन आरो आंनि मोनदांथियाव थारमाने दैज्लां बोथोराव गरमखाय एभेलेबेल जाबाय नालाय खम जाबाय ओमफ्राय नाथाय बे आं बुंनाय आं बुंनो नागिरनाया ओरैबाय दि दैज्लां बोथोरावसो थारमाने गोलोमनायजों मानसिफ्रासो सोरबा सोरबा सरबक थान्दा माबा माबिथ बानायो नालाय बेखौ जुसफोर बानायनानै लोङो नालाय बाहायो नालाय नाथाय बेयाव दिमानदा हाइसो जानांगौमोन आरो नाथाय फिथाइनिया फिथाइया नोगोद बुरजा थायलाबायनायखाय एभेलेबेल जानायनि थाखाय बेखौ खम एभेलेबेल फिथाइ एभेलेबेलनि थाखाय बेखौ बेसेना औ नांगौबादि बेसेनावबो फाननो मोननाय जाया आरो ओम
औ
दे बिदिबा नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय गोजोननाय मोनबाय औ
औ औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ दे
ओ